गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथां थांनिसिम जसि हरग्रोनाय जाबाय
औ नोंथांनिसिमबो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय नोंथां
अ नोंथांनि फन हरनायनि जाहोना मामोन नोंथां
औ नोंथां आं नोंथांजों माखासे जे जोंनि ओ थांना थानाय बा जोंनि गामियाव थांना थानाय बा सोहर ओनसोलाव थांना थानाय बा रायजो खुंनाय बेनि सोमोन्दै सावरायनोसो नोंथांनिसिम फन हरनाय जादोंमोन नोंथां
जागोन नोंथां आं टाउनाव थायो बिदिब्ला नोंथ गामियाव थाहैखा ना टाउनाव थायो।
आंथ नोंथां गामियावनो थायो बा
अ बिदिब्ला नोंथाङा गामिनि बारै बुंदों आङो टाउनाव थानायनि बारै बुंनोसै
औ जागोन दे नोंथां बिदिब्ला होमबा आं फोरमायग्रोस नामा नोंथां गामि ओनसोलाव जि जोंनि जिउ खुंनाय राहाफोरखौ। ओ होनबा खोनासंदो ओ जोंना गामि होनोबथ जोंहा जे। ओ दावराव दावसि गैयि बा जों गोगो बारहावा बा गोथां सोमखोर समायना बा गुवार जायगा बेफोरखौ जोङो बुंनो हायो आरो नों थां बिदिनो जेरैहाय जोङो बेहाय गामि ओनसोलावहाय बांसिनै आबाद मावनानै जिउ खुंनायखौ जोङो नुनो मोनो बा आबाद मावनानै जिउ खुङो बेजों लोगोसे जोङो जेरैहाय ओ। दाउ अमा फिसिनाय बा जिब जुनार फिसिनाय माखासे ओ बायदिसिना हाबाफारिजों जोङो जिउ खुंनाय जायो आरो ना नोंथां जेरैहाय दानाय लुनाय बायदिसिनाफोरजोंहाय। बिदिनो जोङो ओ गामि ओनसोलावहाय। जेरै आं सिगाङाव बुंबाय ओ गोगो बारहावा मोनो गोथां सोमखोर स। मायना जायो बिदिनो दैमा दैसा बा बिफां लाइफांजों बुफबनाय आरो जों गामिफोराहाय बिब्दिहाय जोङो ओ बेहाय सिरि बा निजोम जों बुंनो हायो टाउन सोहोरनिफ्राय बा सोहोर जायगानिख्रुइ जोंनियाव निजोमसिन दावराव दावसि गैया आरोना नोंथां बिदिनो जोङो गामि ओनसोलावहाय ओ गुबुन सासेया गुबुन सासेखौ हेफाजाब होलायनाय बा ओ गामिनि सुबुंफोरा सासे न'खराव माबा मोनसे खैफोदफोर जायोब्ला बेनि न'खराव थांनानै बेथांनि ख जे खैफोद बा जेंनाजों मोगा मोगि जानाय बेखौ सुस्रांनायाव मदद होयो आरो नोंथां जेनेबा जोङो मा होनगोन बेखौ ओ नि मोनसे गामि ओनसोला सिनस्रि बायदि बा हाबा मावो होननानै जों बुंनो हागोन आरो बेदिनो जोंहा ओ गामि ओनसोलावहाय माखासे ओ फोरबफोरखौ खुंनाय जायो जेरै दोरोङारि फोरबो बुंनो थाङोबा जोंहा बैसागु फोर्बो मागो फोर्बो काति फोर्बो आरो बायदि रोखोमनि जेरै खेराइ फुजा बाथौ फुजा बेफोरखौ जोङो गामि ओनसोलावहाय बांसिन खुंनायखौ जोङो नुनो मोनो बेनिफ्राय जोङो दोरोङारि गाननाय जोमनाय दोरोङारि गाननाय जोमनायखौ जोङो टाउन सोहोरनिख्रुइ बां सिनहाय गामि ओनसोलावहाय जोङो गाननायखौ बा दानाय लुनायखौ जोङो मोनो आरो आरो बिदिनो ओ जे जायगानि माखसे ओ मैगं थाइगं बा मिथिंगानिफाय मा होनो जोङो जि मुलि हारिनि मैगं थाइगं गं बा गोग्गो बा रासायनारि मुलि बा हासार बाहायै मैगं थाइगंखौ जोङो गामि ओनसोलावहाय मोनो आरो नोंथां बिदिनो जोङो ओ गामि ओनसोलनि जि गोग्गो मैगं थाइगंजों जोंहा मा जोंनि देहाया गोख्रों बा राफोदै थायो आरो बिब्दिनो जोङो ओ गामि ओनसोलनि थांना थानायखौ थानो थांना थानायखौ ओ टाउन सोहोरनि थांना थानायखौ रुजुनाय नायोब्लाथाय जोंङो खम बेसेनावनो जोङो थांना थानो हायो होननानै जोङो बुंनो हायो आरो बिदिनो जोंनिया गामि ओनसोलावहाय टाउन सोहोरनिख्रुइ सुबुं अनजिमाया खमसिन जायो आरो दावराव दावसि याबो खमसिन जायो बिदिनो जोंहा मोनसे ओ गोख्रों साननाय हनाया जोंनि समाजनि बा गामि ओनसोलनि सुबुंफोरनियाव खौसेथिखौ लाबोयो आरो बिदिनो जोङो ओ गामि ओनसोलावहाय ओ जेरैहाय हमना ला सासे नखरावहाय हाबा जायोब्ला गामिनि सुबुं फोरानो बे नखरनि हाबाखौ खुंनायाव गोबां हेफाजाब होयो जेरै नखराव माखासे हाबाफारि खामानि फोर थायो बेफोर हाबाफारि खामानिफोरखौ गामिनि सुबुंफोरा फैनानै ज जयै खौसे फाजाब होफैनानै हाबाखौ जाफुंसारनायाव मदद खालामफैयो आरो थि बेबायदिनो जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ गामि ओनसोलनि जि फरायनाय लिरनाय बेफोरबो जोंहा आवगायनिख्रुइ साबसिन हामसिनै जाबोसिनायखौ जोङो नु नुनो मोनो जेरैहाय जोङो गोदोनि समसिनाव थाङोब्ला जोङो गामि ओनसोलावहाय फरायसालिफोरखौ खम बिबांनि नुयोमोन आरो ओ गोबां फरायसालियावनो मोजां गुन गोनां फोरोंगिरि गैयामोन नाथाय आथिखालाव बेबाय बायदि नंलिया ओ साबसिननिफ्राय हामसिन जाबोबाय थानायखौ जोङो नुनों मोन्दों आरो नोंथां बिदिनो गामि ओनसो सोलाव जोङो मा होनो ओ? जि जोंनाव मोनसे गोहोम थायोना गावबा गाव गाज्रि गोहोम बा मोजां गोहोम होनना बुङो बिदिनो जोङो मोनसे जोङो। एबा जेंनाखौ जों बुंनो हायो जोंहा नांगौ रोखोमै जोंनि जे देहानि ओ जि सावस्रिनि थाखाय जोंहा मोजां रोखोमनि फाहामथाय बेखौ जोङो मोजाङै मोना होनना बुंनो हायो बेनिफ्राय जोङो बुंनो हाबावो सोलोंथाइ सोलोंथाय। खौ गोजौ सोलोंथाइखौ जोङो गामि ओनसोलनिफ्रायनो लानो बा गामि ओनसोलाव लानो हायो बेखौ जों बुं नो हाया मानो होनोबा जोंहा गामि ओनसोलावहाय जोंहा गोजौ सोलोंथाइनि जि ओ ओ मावनांगौ माखासे हाबाफोर बेयो जोंनि गामि ओनसोलावहाय दासिमबो जौगायाखै आरो बिदिनो जोङो। साख्रि बाख्रिनि बागै बुंनो थाङोब्ला गामि ओनसोलाव साख्रि बाख्रियाहाय गोबां खम बिबांनि आरो। नोंथां। सोहोर ओनसोलनि रुजुनायाव नायोब्ला बिदिनो। माखासे हाबाफारिफोर जेरैहाय खेला दुला बायदिसिनाखौबो जों थाङोब्ला जोंनि गामि ओनसोलाव खेला दुलाया बांसिन दोरोङारि खेला दुलाफोरखौ जों गेलेनायफोरखौ नुयो। नाथाय बेफोर दोरोङारि खेला दुलाया जोंहा बुंनो थाङोब्ला गोजौ लेभेलसिम। खेला दुलाखौ गेलेनाय जाया आरो नोंथाङा। जोंहा हमना ला मुलुगनाङैनो बेफोर खेलाखौ गेलेनाय जाया मुलुगनाङै गेलेनाय खेला होननानै जोङो बुङोबा जोलुर बुलुर क्रिकेट बेफोरखौ जों बुंनो हायो आरो। बेनोसै बा गामि ओनसोलावहाय सुबुं। मिथिंगाजों सरजाबनानै जिउ खुङो आरो नोंथां। बेखिनियानो ओमफ्राय नोंथाङा जे टाउनाव। बा सोहोराव थायो होनना बुंदों नोंथाङा बे सोहोरनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो एसे फोरमायथिना होनो हागोन नामा।
हागोन नोंथां नोंथाङा जेरैबायदि। बुंलांबाय नोंथांनि गामियाव माबोरै जिउ खुङो। बेबायदिब्ला आंबो आं टाउनाव थानानै बोरै जिउ खुङो। मा मा जों आंहा मुलाम्फा जाखो टाउनाव थानानै आरो मा मा जेंनानि गेजेरजों सोलिनांगौ जादों टाउनाव। थायोब्ला आङो बेखौ नोंथांनो फोरमायलांनो। गिबियावनो जोंहा बुंनोसै जोंहा फरायसालि फरायसालिफोराव थाङोब्ला जोंहा मा मा। मुलाम्फा दङ जोंहा टाउन सोहोराव थानायखाय। जोंहा मा फरायसालिफोराव थांनायाव जोंहा जेबो मा जाया जेंना जाया बेबायदिनो फरायसालिया जोंहा बबे फरायसालियाव थांनो। जोंहा जोंनि सोरगिदिंनो खाथि खालानो दंखाजोबो। बेनि उनावहाय जोंहा जों सोलोंथाइ लानो थाखाय। कलेजफोरबो दंबावो नोंथां बे कलेजआबो जोंनि न'निनो साखाथि फाखाथियावनो गोगलैयो आरो। जोंनि सोहोरावनो दंजोबखायो नोंथां बिगियान आयदा। फरायनोबा बिगियान आयदायाबो। जोंनि टाउन सोहोरावनो दङ आरो जों जेरै आर्टस फरायनोबा। आर्टसफ्राबो जोंनि टाउन सोरावनो दङ बेबायदिनो जोंहा मालाबा मालाबा लोमजानाय साजानाय जायोब्ला जोंहा
थांनांगौ लागुनि गोनांथि गैया जोंहा खाथियावनो। हस्पिटाल दंखायो एबा देहा फाहामसालि एबा सावस्रि दंखायो। बेखायनो जोंहा नांगौ रोखोमनि डक्टर। मोननो हायो आरो जोंहा गोरलैयैनो। देहा फाहामनो हायो। आरोबाव जोंहा दंबावो साख्रि बाख्रिनि बेलायाव एबा बेफार फालांगिनि बेलायाव। जोंनि। टाउन सोहोराव बेफार फालांगि खालामनो थाखाय जोबोद गोरलै।
आरो नोंथाङा माबा खामानि मावनोब्ला नोंथाङा जुदि साख्रि गैयाब्ला नोंथाङा हाजिराबो मावनो हागोन नोंथांनि सानसेनि हाजिराया द'जौ स्निजौ मोननाय जायो नोंथाङा सानसेयाव नाथाय नोंथाङा गामियाव ब्रैजौ बाजौफोरल' मोननो हायो। बेबायदिनो नोंथाङा खामानि मावनोब्ला गोबां रोखोमनि खामानि दङ टाउन सोहोराव जेरै दखानाव थानानै नोंथाङा। खामानि मावनाय जेरै गेलामाल दखानाव थानाय नोंथाङा साहा दखानाव थानाय साहा दखानाव सा फदुंनाय हटेलाव थानानै ओंखाम संग्रा जानाय एबा ओंखाम खुरग्रा जानाय गोबां रोखोमनि साख्रि दङ
बुस्थुफोर बायनानै लाबोनानै जेरै बुंनो थाङोब्ला मैगं थाइगंखौनो बुंजायो नोंथाङा बेयाव जोंहा बेवहाय दाम गोसानि एबा गोबां बिबांनि फाननानै जोंहा रां आरजिनो हायो आरो आरो बेवहाय जोंहा हान्था मेलानि राहायाबो गोरलैयैनो मोनो बबेबा मोनसे जायगानिफ्राय बबेबा दाबसे जायगासिम थांनो थाखाय जोंहा मा सोहोराव हान्था मेलानि जोंहा जेंना गैया जायो गोरलैयैनो न'नि मोखांनिफ्रायनो एबा बारान्दानिफ्रायनो गारि गाखोनानै जोंहा गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो गोरलै जायो बेनि हान्था मेलानि थाखायनो जोंहा मा बेफार फालांगियाव बेफार फालांगिनि थाखाय जेबो जिंगासिनांगौ जाया आरो स्कुल कलेजफोराव थांनायाव आरो हस्पिटालाव एबा देहा फाहामसालियाव थांनायावबो जोंहा जेबो जेंनाजों मोगा मोगि जानांगौ गैया जायो नोंथां
नोंथांनो माखासे गोनांथिफोर राहाफोर नांबावगौ जेरै बुंनो थाङोब्ला शपिं मल आरो नोंथां बेंक जाय जाय जायगायाव जोंहा रां दोनथुमनाय जायो आरो पस्ट अफिस जोंहा गासिबावबो सोहोरावनो बानायजोबखानाय जायो आरो नोंथां नोंथाङा रां दोनथुमनो थाखायबो गोजान हान्थिनांगौ नि गोनांथि गैया जोंहा टाउन सोहोरावनो नांगौ रोखोमनि बेंक गासिबो बेंकआनो दंजोबखायो
गासिबो बेंकआनो जोंहा दंजोबखायो नाथाय जोंहा मा मालाबा मालाबा माब्ला जोंना बेहाय खहाबो दं आरो नोंथां जोंहा मा टाउन सोहोराव
थारै
उम गोबां एबा मोजां कुवालिटिनि एबा मोजां गुननि जोंहा मैगं थाइगं मोना जायो मानसिफ्रा मा गामिनिफ्राय मा
मुलिहोनाय मैगं थाइगंखौसो फाननो फैयो आरो मोजां मोजांखौ लाखिनानै बिस्रा गामियावनो जायो बेबायदिनो जोंनि टाउन सोहोरनि बारहावाया नोंसिनि गामिनि बायदि एखे नङा एबा गोग्गो नङा जोंहा टाउन सहोराव मा पलिउसननि बार लानांगौ जायोबा हां लानांगौ जायो नोंथां आरो जोंहा बिफां लाइफां सोमखोर समायना
जोंनि टाउन सोहोरा बेबायदि जाया आरो नोंथां जोंनि टाउन सोहोराव खालि बांसिनानो न' बांजोंनो बुंफबजोबनाय गिदिर गिदिर बिल्डिं बेबायदिल' नुनो मोनो आरो नोंथां आरो जोंहा टाउन सोहोराव दंबावो पार्क बे बेलासि टाइमाव थांनानै नोंथाङा बेयाव नोंथांनि समखौ बार बारहोहरनो गोरलै जायो आरो नोंथां आरो बेबायदिनो जोंहा नोंथांङा माबाफोर जानो लुबैदोंबा जाय जाय जाय बुस्थुखौ नोंथाङा गामियाव मोननाय जाया बेबायदिनो मम', चिकेन पक'रा, चिकेन ललिपब बेफोर ओमफ्राय बिरियानि बेफोरखौथ' गामियाव मोननाय जायाना नोंथां नाथायबा जोंहा टाउन सहराव गासिखौबो नोंथाङा गोरलैयैनो मोननो हायो आरो नोंथां आरो नोंथांङा मा जायो जोंहा मालाबा मालाबा जोंहा हान्था - मेलानि सुबिदा दंङ अब्लाबो जोंहा समावसो सौहैया जायो गोबां ट्रि पिकनि गेजेरजोंसो जोंहा सहैनांगौ जायो आरो
अफिसफोराव थांङोब्लाबो एबा खामानियाव थांङोब्लाबो जोंहा समाव सहैया जायो मानो होनोमब्ला जोंहा ट्रेफिकजों मोगा - मोगि जानांगौ जायो आरो नोंथां